अ नोंथां खोनादों ना? औ खोनादों औ दा नोंथां नोंथाङा फ्रि दंब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों
औ सावरायजागोन नोंथां
औ दा नोंथाङा उम आबाद आबादनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो?
औ फोरमाय जागोन नोंथां
औ
आबादनि सायाव आबाद बुङोब्ला जों
औ
नोंथाङा मा बुंनो सानदों
औ दैज्लां बोथोरनि आबादनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायो ना ओ होबानो जाबाय
औ जागोन नोंथां जोङो आबाद बुङोब्ला दैज्लांनि बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो आब आबादखौ जोङो दैज्लांनिखौ माइखौनो नुहुरो मानो होनब्ला जोङो बांसिन बिनानै दैज्लां बोथोरावहाय आबादखौ जोङो माइखौनो मावो जों बर' माहारिया बा हारिया जोङो ओ बांसिनानो आबादनि सायाव सोनारनानै थायो आरो बे आबादानो जादों जोंनिया बांसिनानो माइ माइ आबाद जोङो दैज्लां बोथोराव गोबां आबाद मावो जेरैहाय जोङो बुंनो हायो जोंनि लेस्रि राङालाव बा जों जायखौ जोगोनार बुङो बेफोरबो खुमब्रा बेफोरबायदिनो गोबां दङ जेरैहाय थास' जोङो थास'खौ गोबां रोखोमै मोननो हायो जेरैहाय जों बेदर थास' आइथिं बिबार गांखं बिसं बायदिसिना बेफोरबायदि जोङो जायो जोङो गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला माइ आबादखौ बुंग्रो जागोन मानो होनब्ला जोङो माइ आबादजोंनो बांसिनानो सोनारनानै थायो आरो बयबो बांसिन सुबुङानो बांसिन न'खरानो जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो जोङो माइ आबादखौ मावो बुङोब्ला जोङो मा समावहाय मावगोन बुङो ब्ला दैज्लांनिब्ला जोङो बैसाग दान नङाबा जेथ दानावहाय जोङो खोथिया फोग्रोनानै लानाय जायो खोथियाखौ फोनो था खाय जोङो मेसें समाव जा माइ मारा नानानै मोनो बेनिफ्राय जोङो मायलि बुथुमनानै दोनोनो नङाब्ला बा हाथाय बाजारनिफ्राय जोङो माइलि बायनानै लाबोनानै बेखौ जोङो सोमनानै फोनाय जायो जोङो फोनो बुङोब्ला जोङो मोनसे हाखौहाय जोङो जोंनि हाया बेसेबां आरो जोंनि माइलिया बेसेबां बुरजा बे हिसाबै जोङो हालेव नानै लाग्रोनाय जायो
औ नंगौ
जोङो दब्लायब्रै दब्लायनै बेफोरबायदि फोनाय जायो बा हालेवग्रोनानै लानाय जायो जोङो हालेवनो हायो बुङोब्ला दा गोदान मुगाजों जोङो गोरोबफानानै ट्रेक्टरफोर माखासे दं खुङो बेफोरजोंबो एवनानै लाग्रोनो हायो नङाब्लाबो‌ जोङो मोसौ मैसो बेफोरजोंबो हालेवनानै लानो हायो जोङो हालेवग्रोनानै लायो सानैफोर मोजाङै बेखौ हालेवनानै लानायनि उनाव मै होनानै लाखांनायनि उनाव उनावहाय जोङो जा मायलि बेखौ जोङो हरसे सोबनानै दोनग्रोयो बेनि उनावहाय बेखौ बोखांनानै जोङो फाथो बस्थाफोराव मोजाङै खोबनानै दोनगोन नङाब्लाबो जोङो लखबनानैहाय जोङो थालिर लाइ बा जोंनि थास' लाइ बेफोरजोंहाय मोजाङै खोबनानै दोनगोन जाहाथे बे माया गरम जानानै मोजांयै गाजा अरो बे मोजांयै गाजा अरो ब्ला जायजों गाजा अरनायखौ बुङो बाथा बाथा खुगा लानाय बेफोरबायदि बुङो गाजा अरनाय बेफोरबायदि बिदि जायोब्ला जोङो जोंनि जा हा हालेवनानै लाखादों मै होनानै बेयावहाय जोङो फोननानै लागोन फोनो थाखाय जोङो दुब्लियाव बस्थाफोराव सोनानै लांगोन बेनि उनावहाय जोङो जोंनि खिरखाफोरावहाय लानानै सारनानै फोनाय जायो जोङो बेखौ माब्ला गायजागोन बुङोब्ला बेखौ जोङो से दान नङाबा से दान खावसे बेफोरबायदियावहाय जोङो गायनानै लायो फुनानै लायो गायनो थाखाय जोङो बेखौहाय थाब देरनाय नि जौनायनि थाखाय माखासे रासायनारि मुवाबो बाहायनाय जायो जोङो बेफोरखौ बाहायाब्लाबो जोङो गिबियावनो जों जा हालेवनो थाखाय जोङो थियारि खालामदों जोंनि हा बेखौ बेयावहाय जोङो जोंनि
मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे हासार बा जोंनि मोसौ खि बुङो जोङो जायखौ गोबोरखि बेखौबो जोङो होनानै लानो हायो बेनिफ्राय जोङो जा फुनानै लायो खोथिया बेखौहाय जोङो गायनो थाखाय जोंनि जा हा बेखौहाय जोङो मोजाङै हालेवनानै लाग्रोगोन जायखौ जोङो सासे सानैबो होननानै बुङो बेखौहाय जोङो मोजाङै सानै साथाम बिदि हेवनायनि उनाव मोजाङै फोमोननानै लाख खांनानै जोङो मै होनानै लागोन बेनि उनावहाय जों जा खोथिया फुदों बेखौ जोङो बुरजा हाब्ला जोङो ननि गोजा सानै साथामजों हाया नालाय जोङो माखासे जोङो जायखौ बुङो बदल गायलायनाय नङाब्लाबो जोङो सावरि बादालि जानाय नङाबाबो जोङो हाजिरा गामला बेफोरबायदि लानानैहाय फुनानै लायो आरो फुनानै लाखांनायनि उनावहाय जों गायनाय जायो जोङो गायनो बुङो ब्ला जोंनि आबादा जे मोजां जायो बेनि थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो ओ रबि बिबार बाराय नङाबा बिस थि बिबार बारायावहाय जोङो मोजाङै फुजा होनानै आखाइ लाग्रोनाय जायो जों माइखौ गायनो थाखाय
नोंगौ नोंगौ
जाहाथे जोंनि आबादा मोजां जायो आरो जोंनि आबादाव जेबो एम्फौ एनला जानो हाया याबा अरनो हाया बेनि थाखाय
नोंगौ नोंगौ
मोजाङै गायनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो गोबां रासायनारि मुवाबो बाहायनाय जायो मानो होनबा दा गोदान मुगायाव गोबां रासायनारि मुवा ओंखारबाय बेनि थाखाय जोङो बेखौबो बाहायनाय जायो माखासे सुबुंफोरा बाहाया माखासे सुबुं फोरा बाहायो बेयो जोंनि गाव गावनि गोसोनि बा गाव गाव होनो गोसो जानाय बेजों सोमोन्दो दङ
औ नंगौ
माखासे सुबुंफोरा होनो गोसोबा होनो हायो थिग बिदिनो बेखौ जोङो मोजाङै
गायखांनानै लानायनि उनाव जोङो बेखौहाय बुंनो हायो द दान बा जोङो बा रानसोनि उनाव मोनो होननानै मानो होनबा जोङो बेखौहाय गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंहा माइयाबो दङ नालाय जेरै बुंंगबन्थु रन्जित माइब्रा जोसा बेफोरबायदि आबाद दङ माइयाबो गुबुन गुबुन मुंनि बेफोरो गुबुन गुबुन दानाव गुबुन गुबुन सोरबा जेरखौ जोङो बुङो आगोथिया गदाय बेफोरबायदि ओंखारो
नोंगौ
ओंखायनो थि दानखौ खोन्थानो हाया
नंगौ नं
थि बेबदिनो जोङो बांसिनानो माइखौहाय जोङो आसिन काति बे मोननै दानावहाय हानाय जायो आखनालागै हाजानाय माइबो दङ नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन आबादनि सायाव
औ दा आं नोंथांनो मेसें बोथोर जेब्ला जोङो माइ गायखांनानै जोंनि दुब्लि बोथोरा माने ओ गोरान गोरान जायो जेराव जोङो अखा अखानि बिबांखौ मोना बेयाव जोङो मेसें बोथोराव गायखानाय आबादफोरखौ आं नों थांनै सेफोर मोननो सानदों दा जों जेब्ला जों नोंथाङा बुंलांबाय जेरै माइ गायखांनानै जों माइखौ हाखाङो हाखांनायनि उनावथ' जोंना बे दुब्लि बोथोरा ओरैनो गोग्लै
औ नोंगौ नोंथां
माइ माइ हाखांनाय जायगायाव जायगायाव जोङो माइ रांब्लाथ' जोंना नारा नारा थायो बे नाराफोरखौ जोङो मोजाङै मोजाङै हाना लानानै नङाब ब्ला जोंङो बे नाराखौ सावो सावनानै होयो जाहाथे बेयाव बेनि हां गार हांगारफोरा बे दुब्लियावनो गोलैनानै -गोलैनानै थायो जेराव जोंनि हांगारा हासार, हिसाबै ओम नारजारि हिसाबै जायो। जेराव जोङो बेयाव ट्रेक्टर ट्रेक्टर नङाब्ला जोङो बायदिसिना हालेवग्रा जेरै टेक्टर फिसा बायदिसिना मोसौफोरजों जों एवनायखौ नुनो मोनो बेयाव जोङो एवनानै सोरबा उम मोस उम सबाय बायदिसिना सबाय थाव बानायनो थाखाय जोङो जेरै बानायनाय जा बेसर बेसरखौ जोङो फोनानै थिस बायदिसिना जोङो फोनानै -फोनानै जों बेखौ बेयाव, बेयाव र' गोदोर रज'बा बिबार बायदिसिना जाबा जोङो बेयाव जोङो मुलै- मुलै जेनेबा मुलैखौ जोङो, सिखिरि बायदिसिनाफोरा बानानै बे बिलाइ बिसाराव बिबारखौ सिरि होयोना बेनि थाखाय जोंना बिबारखौ सिरियोब्ला जोंना बेनि बेसरनि फिथाइया, ओहोम फिथाइया मोजाङै जाया बेनि थाखायनो जों बेयाव बेयाव मुलै सारनानै जों होयो जाहाथे बे बे बिबाराव एदिफोरा बाया बेनि थाखायनो जोङो बेयाव होनानै बेखौ फिथाइ थायहो -फिथाइ थायहो नायसिम जोङो मोजाङै जोथोन लायो। बेनि अन बेनि उनाव जोङो बे बे उम फिथाइ थायनाय बेसरखौ जोङो फुनानै जोङो बेगरखौ आलादा खालामनानै जोङो बे खौ नानानै जों बेखौ, मेसिनाव लांनानै जोङो थाव हिसाबै फेरेेरनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि अनगायैबो जोंना मेसें बोथोराव गायनाय गोबां आबादफोर दं जेरै आलु आलु कबि, फान्थाव बायदि फानलौ बायदिसिना जोङो गाय गायनायखौ जोङो नुनो मोनो थाइसुम बायदिसिना बायदिसिना थरमुस, बायदि बायदि बायदि आबाद जोङो मेसें बोथोराव जोङो गायनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जों जों बायदि बायदि बायदि रोखोमनि जेरै बिन बिन बिन गाजर बायदि बायदि गोथां मैगं -थाइगं जेरै जोङो न'आवनो जानोब्ला जोङो, न' न'खरनि न'खरनि सासे सानै सुबुंफोरा दुब्लि फोथारखौ एवनानै दबालसे दब्लाइनै एवनानै जोङो बेयाव गोथां मैगंफोर जायो जेरै खारै मैगं जोङो बर' हारिनि खारै मैगं जों जानो थाखाय जोङो लाइ लाइ लाफा ओ थुन थुनि बायदिफोरखौ जोङो लाना फैनानै जोङो ना नङाब्ला जोङो बायदि बायदि बायदि ओ संनाजों जायो जेरै अमाजोंबो आथिखालाव अमाजोंबो गोदोनिफ्रायनो जोङो अमा अमाजोंबो अमा बेदरजों लाइखौ जोङो रुनानै, रुनानै जों जानायखौ नुनो मोन्दों।
औं नंगौ नोंथां।
बेनि बेनि अनगायैबो जोङो ना ना फिसाफोरजों जोङो ओ ना फिसाजों खारै खारै खारै मैगंखौबो जोङो जानाय नुनो मोनदों आरो बैखौ मैद्रु, लाइ लाफा जोङो मैद्रु संना जानायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां। बेनि अनगायैबो गोबां बेनि अनगायैबो गोबां, गोबां मैगं थाइगं मसें मेसें बोथोराव जोङो गायनाय जायो। मटर मटरखौबो जोङो गोजां बोथोराव गायनाय जायो जेराव जोङो बे मटर बेगरखौ जोङो नारा नारा थिलि नारा थिलि गेजेर गेजेर जोङो जावफ्लेनानै होयो जाहाथे बे मर मटरनि बिफाङा नारायाव ओ नाराय याव नारा नारारों गोजौ जा फैयो जाहाथे बेयो बेयो बेनि बेनि फिथाइया बे हायाव गोग्लैयालासिनो जों ओ नाराजों नाराजों नाराजों गोजौ जाफानानै बेनि फिथाइआ मोजाङै जायो बेनि थाखायनो जोङो नारा नारानि गेजेर गेजेराव जों मटर मटर बिफांखौ जों गायनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
अ होमब्ला जोंना टाइमाबो जाबायमोन नोंथां।
औ नोंथां। दिनैनि सावरायनायखौ बिदिब्ला बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै। औ गोजोनथों नोंथां।